औ मा हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
हेल'
हेल' औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नै दासो
अ अ आतसा आतसा दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आङो दङ नै ओरैनो दसे जिरायनानै दङ नोंथां
औ बिदिब्ला गिबि गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहर्रोनाय जा जाबाय नोंथां
औ दे नोंनिसिमबो आंनिफ्राय थाहैबाय
दायो नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो दान्दिसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन दे आं दा फ्रियैनो दंथ'यो
अ बिदिब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायनि सायावनो सावरायदिनि नोंथां
औ औ जागोन दे जागोन जागोन
दा जेनेबा जोंनिथिंजाय जोंनि एरियाथिंजाय माबायदि दैज्लां बोथोराव आबाद मावो आरो नोंथांमोननिसिम माबायदि मावो आरो माबायदि गोरोब गोबलायनाय गोरोबलायै दङ जों बेनि सायाव सावरायदिनि नङा होमबा दा गिबि गिबियावनो आङो फोरमायग्रोनो सानदोंदि द जोंनि एरियायाव एबा जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो दैज्लां बोथोराव बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो गिबि गिबियाव फोरमायग्रोनोसै
औ दे
गिबियाव जोङो दैज्लां बोथोराव जि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया गाहायै माइनि सायावनो जोङो सोनारनानै थांनानै थाग्रा हारि हिसाबै जोङो माइखौनो गुदि होननानै जोङो साननानै लायो दा दैज्लां बोथो बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो जोंनिथिंजाय बयबो गामियाव जेसेबां न'खर दङ गासैबो ओ माइ आबादनि सायावनो ओ सोनारनानै थांनानै थाग्रा आरो बयहाबो माइ आबाद मावो दा जोङो गिबि गिबियाव माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मा खालामग्रोनांगोन माइज्लि जोङो गिबियाव माइखौहाय ओ बिदिनो मोजाङै जावख'नानै बेखौहाय जोङो बस्थायाव सोनानै दैयाव गिबियाव सोमग्रो सनाय जायो सोमनानै जोङो हरसे हरनै सोमनानै बेखौ बोखांनानै दैखौ सर' होनाय जायो आरो दैखौ सर' होनानैहाय बेखौ गिबियाव बोखांनानैहाय हायाव फेन्दानानै थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो सानसे हरसे दोननाय जायो जाहाथे बै माइया गाजा बेरो आरो जायखौ जोङो मज्लि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां आरो बै माइज्लिखौहाय जोङो मा खालामनाय जायो जे दुब्लियाव बिदिनो दब्लायसे बा दब्लायनै बा दब्लायथाम दब्लायब्रैसो हाखौ हानि परिमानखौ नायनानै हाया जेसेबां बिघा दङ बिनि फरिमान जिबायदि फैयोबा खोथियाया थोहैगोन बेबायदि फिमानखौ नायनानैहाय दब्लायनै दब्लायथाम बेफोरबायदि फोनाय जायो फोनानैहाय आथिखालाव जोंथिं ओरैबायदि जाबाय गोदोथ' डाइरेक्टलियै हाब्रु खालामनानै हायाव फोनाय जायोमोन एवनानै नाथाय आथिखालाव इजि जाहाथे फुनायाव मोजां जायो नै बिनि थाखाय आथिखालाव जों मिथिंजाय नेटआवसो माने फोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बिदिनो हाखौ गोमोन खालामबाय गोमोन खालामनानै नेट एबा मुस्रिखौ बबाय बनानैहाय बेयाव माने ओ खोथिया फोनायखौ नुनो मोनसै आरो फुनाय समाव माने बेखौ बोखांनानै फुनो मोजां जायो आरो हाफोरा माने ओ इसेबां फैया एसे ओरैनो दायरेक्ट बोखांनानै माने खाब्लानो जायो आरो आरो खोब समनि गेजेरावनो माने खोथियाखौ फुनो हानाय बेबायदि जायो आरो माने बेखायनो बेबायदि खालामनायखौ जोंनिथिं नुनो मोनसै आरो बेनिफ्राय फोनानै बिदिनो दानसे खावसे सो जायोब्ला बा दानसे दानसे खावसेसो जायोब्ला अब्ला जेब्लानखि खे फुजानाय जायो बेखौ फुनानैहाय हाफोरखौ फोमोननानै गायनाय जायो आरो गिबियाव हाखौ खारायग्रोनाय जायो खारायखांनायनि उनाव नैथि खेब जिथुनाखि एवनाय बे नैथि खेब हालनायखौ जों सामार होनाय होननानै बुङो सामार होनाय समाव आ फोरखौहाय स्रा दाननानै लायो आरो दानखांनायनि उनाव जेब्ला बर' होयो बर' होनाय समाव आलि खोनाय जायो आरो बर' होखांनानै जेब्ला हाया गोमोन जायो अब्लाहाय बै खोथियाखौ फुनानैहाय गायनाय जायो आरो आरो गोदो गोदायथ' आरो मोसौजोंनो हालेवनानै माने ज' ज' गायनायखौहाय नुनो मोनदोंमोन नुनो मोनोमोन जोबोद इन्टारेस्टबो मोनोमोन जेबो रंजाथावमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि जाबाय माने बयहाबो माने बेलेग गुबुन गुबुन खामानिफोराव मुखुब जानायलाय बै दैज्लां बोथोरनि जि माइ आबाद बे माइ आबादखौ थाबनो फोजोबनो थाखाय मा खालामो माने जे मोसौफोरखौ बाहायला दानि हालेवनायाव आथिखालाव ट्रेक्टरजों एवनाय नुयो मोनसै आरो ट्रेक्टरजों एवनानै खौ गोदो गोदायथ आरो माच मोनै माच मोनथाम गायोमोन माइखौ नाथाय आथिखालाव मास मोनसेयावनो फोजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ औ नंगौ
बेबायदिनो गायनाय समावबो साखाथि फाखाथिनि साफा सानै बिदिनो बडल हिसाबै गायो आरो आथिखालावथ' आरो मोननोनो सानसै बयहाबो गावबा गावनिखौ थाब फोजोबनो नागिरो नालाय बेनिखायनो गोजान गोजाननिफ्राय हाजिरा लाबोनानैबाबो माने ओ गायहोनाय जायो आरो बेनिफ्राय खोब समनि गेजेरावनो माने खेबसेनो फोजोबनाय जायो आरो दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मावो आरो आरो बांसिन माने बिदिनो आथिखालावथ' आरो हासार रासायनारि हासारसो बाहायनाय नुनो मोनसै रासायनारो हासार बाहायोबा माने खम हायावनो गोबां जोङो माने फसल आबादखौ मोननो हायो दा बेबायदि हिसाबै माने जोंनि ओनसोलाव रासायनारि हासार बाहायनाय खौबो जोङो नुनो मोनदों आरो थारमाने बेबायदि जोंनियाव माने गोदोनिफ्राय दासिम बेबायदि आरो आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दायो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौहाय माबायदि मावो नोंथाङा एसे नोंथांमोननि फारसे फोरमायना होनो नो होन नामा नोंथां जे नोंसोरथि जाय माबायदियै मावो जेनेबा
औ हागोन नोंथां हागोन जोंनिख्रुइबो बेबायदिनो सोलियो सोलिनायालाय गोदो गोदोथ' बे नों दा बुंनाय बायदिनोमोन गोदो बिदिनो सोलियोमोन जोंनियावबो मोसौफोरजोंनो हालेवनानै खेथिखौ दिखाङोमोन ज' ज' गायनानै बयबो ज' ज' मदद होलायनानै फसलखौ दिखाङोमोन नाथाय दानि जुगावथ' सोलायबायना एसे जुगानो सोलायबोबाय नालाय दा बे मेसिनारि एबा ट्रेक्टरफोरजोंनो गायनायखौ नुयो हालेवनायखौ नुयो आरो जोङो गायनायावबो मानसिखौ जोंनियाव खम नांसै दाना मेसिन सफैहांबाय मेसिन गंसे गंनै सफैहांबाय बेजोंनो गायनायावबो गायो जोंनिथिं दा एसे सोलायलांगासिनो दं आरो जुगा जोंनिथिं माने एसे थाब थाब दावखोलांगासिनो दं माने मेसिनारि जुग बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो दा
औ माने गायनायावबो औ गायनायावबो माने मेसिनजोंनो
औ मेसिन बाहायनांगोन माखासे हायै मानसिफ्रा मानसिजोंनो गायो गायनाया हाजिरा लानानै ओमफ्राय दा माखासे मानसि सिफ्रा फैसा गोनां एसे रां रुफा गोनांफ्रा मेसिन बाहायनानै गायनायखौ खो जों नुहांबाय नै जोंथिंजाय फैहांबाय सफैहांबाय मेसिना बेबायदि गायो आरो जों सिन्था
बिदिब्लाथ' बे मेसिनखौ बाहायनानै गायोब्लाथ' खोब सम खम समनि गेजेरावनो गोबां गायनो हायोनदांना नोंथां
औ हायो जोङो बेयावहाय दा गायग्राफ्रा बिगासेयाव बिगासे माइखौ जोंनियाव
ओ पास मिनिट दस मिनिटावनो गायखाङो बिसोरो मेसिनजों जेरै ट्रेक्टरा हालेवनानै गुवार गुवार लाङो बेबायदिनो मिसिनजोंबो जोंनिजों बेबायदिनो गुवार गुवार लांखायो नालाय दस मिनिटफ्रावनो बे बिगासे माइखौ हायो आरो गासै दस बिगा गायोब्ला नोंङो एक घन्टा दुइ घन्टायावनो हाहैयो आरो बेबायदि सिस्टेम फैबाय आरो जोंनिथिं।
अ होनबाथ' जोबोद मोजांङानो
जे सोलिलांबाय बिदिया अब्लाबो जोंनिथिंबो दा गोनां गैयैनि खोथा दंङ नालाय माखासे गैयै फ्रा बिदिनो ज' ज' हाजिरा लालायनानै जेने थेनेब्लाबो गायनानै फसलबो दिखांङो आरो बेबायदिनो
अ उम ओमफ्राय हानाय सम समफोरावबो मेसिन बाहायो नामा नोंथां नोंसोरनिथिं
औ जोंनियाव हानायावबो मेसिनखौनो बाहायजोबो दा मेसिना मोननै रोखोमनि दं जोंनियाव दा मेसिन सफैयो डाइरेक्ट गंसेया जाहैबाय गंसे सिस्टेमा जाहैबाय ओ माइखौ लोगो लोगो हानानै लोगो लोगो गुथि दिरुनो ओमफ्राय मोनसेया मोन से स सिस्टेमा जाहैबाय आरो जेनेबा हाखांनानै दोननानै न'आव लांनानै मारा हैनाय बायदि सिस्टेम थांङो आरो मेसिनजोंनो होयो आरो होनायालाय। मेसिनजोंनो हायो ओमफ्राय दा बिदिनो सै आरो दानि जुगाव एसे आपग्रेद जालांबाय होननाय खोथाया सफैजोब्बाय नालाय ओंखायनो मेसिन बाहायनाया बांसिन जाबाय आरो जोंनियाव
औ औ माने बिगियान बाय नंङा ओमबा नोंथां औ दा माने औ जुगजों लोगोसे माने सो सोलायबोबाय आरो गोदोथ' आरो मोसौफोरजोंनो एवोमोन नाथाय आथिखालावथ मोसौखौनो फ्राय नुनो मोनला माथो नंङा होमबा
मोसौआनो गैला औ जोंनिथिं मोसौखौनो नुनो मोनला मासे मानै बे म मा गाइखेर जानायनि थाखायल मासे मानै खायो फियो मानसिफ्रा
औ नंगौ आरो माने आथिखालाव ओरैबायदिबो जाबाय माने हाफोराबो बिराद बुरजा बुरजा जाबाय माबा ओ बिराद माने खम जानो हमबाय नंङा होमबा मानसिफ्रा बिदिनो बांबाय बांनानै आ खमायलांनोबो हमबाय माने खमायलांनो माने हायाथ' जेनेबा खमायाखै माने थानो जायगाफ्रा माने खमायबाय आरो बारि बुरिफ्रावबो बिदिनो मोसौ खानोबो माने जायगा गैयाबो जायो नालाय दैलां नंङा होमबा दा बे औ बेफोरबायदिनि था फ्राय माने मोसौ खानो जायगा गैयैजों जाबजोंबो माने मोसौफोरखौ ओंखायनो लानोबो एसे दिगदारबो जालाय लांबायबा
औ औ बिदियावनो जोंनिया मोसौखौ फानजोबबायसो माखासे मानसि मुफ्रा सि दंमोन जोंनियाव मोसौआव सिंगाङाव फानै फानै दा बे मेसिनारिखौनो बायनानै लानानै बेजोंनो खेथि आबाद फोर बावनायखौ नुनो मोनसै आरो दा
औ जोंथिंबो गैलानो होन ओमफ्राय नखरसेयाव सोरनाबा मानै सोरनाबा मासे बेफोरबायदि नुनो मोनसै आरो मोसौखौ फ्राय गायसो माने गाइखेर जानो थाखायसो माने लानाय जायो आरो
नोंथांजोंनोथिफयो
बेबायदि आरो होमब्ला दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दा नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि जि आबाद मावनाय जोंनि ओनसोलजों नोंथांमोननि ओनसोलजों माबायदि बेनि गोरोबनाय गोरोबैखौ जोंङो मिथिनो मोनबाय सावरायलायनायनि गेजेरजों ओ नोंथांजों बेनि सोमोन्दै सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांसिम रोजा रोजा साबायर जासिनाय जाबाय नोंथां
औ औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंजों बिदि रायज्लायनो मोननानै
औ दा बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'दिनि नामा नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथां देे।